खोनादों थां खोनादों बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरा दैयावहाय ना साम' खांख्राइ हमनानै लानानै जाफैनायनि सायाव रायलायनोसैना नोंथां
औ नोंथां औ औ
फोरमायगोरदो नाफोरखौ मारै हमना लाबोयो नोंसिनसाय थिं आरो नाखौ लाबोनानै
औ औ जागोन नोंथां जोंनिथिं ना हमनाया गोदोनिफ्रायनो दंबोयो आर ना फिरिनिफ्राय फिरि दासिमावबो ना हमनाया दङ बेबादिनो जोंनिथिं नाखौहाय ओ मो जेखाइ, खबाय बे बुसथु बुस्थुफोर गोनांथि जानायफोरखौहाय आगजुफोर खौहाय रेदि खालामनानै लाग्रोयो आरोना। लाग्रोनानैहाय बेबायदिनो अबेबा दैमा अबेबा दुब्लिनि दंग' दंग' माने जाम जोंनिथिं जाम्फै बुङो। ओ जाम्फैयाव थांनानै लोगो लाज्लायनानै बुरि बुरै नोङाब्ला सिख्लासाफोर जमा लोगोजा लोगोजास ग्लाय नानैहाय मोनसे दुब्लि नो‌ एबा जाम्फैयावहाय थाङो आरो। थांनानैहाय बे बायदिनो नाखौथ' अबाव मोनगोन अबाव मोनगोन होननानै थाङा जाहैबाय दा फाय जिखुनु जि नाखौ मोनो बेखोनो गुरनानै लाबोयो आरो। साम', खांख्राइ, ना, नाथुर गुर बेफोरखौ मोनो। ब्ला लानानै न'आव लाबोनानै जाफैयो आरो। बे बायदिनो जोंनिथिंहाय नोंथां।
औ मा मारै माजों माजों जाफैयो नोंथांनिया नाफोरखौ लाबोनानै?
औ जानाया सोरबा बाथोन जाबाय। सोरबा ना फिसा फिसा मोनोब्ला माब बाजों जाबाय ओ मैथा मैथा गोरलै होनोना गोखैनो मैथा गोरलैजों जाफैयो। ओमफ्राय बिदिनो। माखासे खांख्राइफोरखौ खांख्राइ फिसा फिसा मोनोना खांख्राइ जुब्रै होनो। नैबेखौहाय जोंनिथिं बै गय बागान एबा हाग्राफ्राव रज'नानै थायोना माइ सुन्द्रि होनो बेखौ बे माइ सुन्द्रिफोरजोंहाय बाथोन देनानैबो जायो आरो। आरोना जोंथिं आंबो जाबो आं आंबो जाबोबाय। बहुत गोथाव मोदोमनाय मोदोमलायनाय मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नगौ नंगौ
मोनो आरो बे बादिनो जायो आरो नोंथां जोंनिथिंहाय आथसा नोंथां नोंथांमोननि मिथिं माबोरै हमो ना
औ नंगौ नोंथाङा नंगौ औ नाखौ जोंनिथिं गोगोम रोखोम मेरला रोखोमनि हमो। जेरै ना गुरनाय सेन सानाय खखा सानाय लाबजे होनाय सेन सानाय बिनि उनाव आस्रा जेजों सारना लाबोनाय ओमफ्राय अबेबा अबाव अबेबा जायगायावहाय जेराव दिमोल दंबा जोङो मोनसे मुलि दंना मोनसे माबा बिसंगालि बिसंगालि औ बिसंगालिखौ जों सेफ्लेनानै बेजोंबो माने नाखौ आलौ होनोनानै ओंखार होनोनांग नानै जों बिथिखौ हमो। अओ जोंहा जेरै ना हमनाय होनोबा नै आं दा बुंनो सानदों जेनेबा दिनै दा दैज्लां बोथोरावहाय दैबानाफोर जायोबा औ बेसमावहाय समावहाय जोंनिया ज' थांनानै गामिनि साथ साब्रै थांनानै बा सोरबा सोरबा मेरला आरो लाबजे लाबजे होयो लाबजे होनानै नाखौ मोनो आरो जेरैहाय नामावा मावाखौ मोनबोयो आरो जि लाबजोंथ' बांसिन ना मावाखौसो मोनखायो नङा होमा नोंथां।
औ नोंथां औ औ
बेखौथ' जों गुरनानैबो बारा मोना। बा सेनफोरावथ' जों मोनखाया बेनिखायनो जोङो बेखौहाय लाबजेजों लाबजे होनानै मोनबोयो आरो बेखौ ओमफ्राय बे नाखौ मोनबोबा जोंहा बिराद गोथाव जायो मै मैथाजों जानो
औ नोंथाङा
औ बेजों बिराद गोथाव जायो बेनि उनावहाय बेखौ माबाजोंबो जाफैयो खायला गोखाजोंबो जाफैयो जोंनिया खायला गो गोखा जोंबो जाफैयो जोबोद गोथांव। गोथावनाङो आरो माने जानो खायला जों जायोबाथाय जोंहा बिराद मोजां मोनसे मा बुंनाय दङ। फाव ओरैनो बुंगोन जेरै ना गोबां जायो नालाय नोंथां ओमफ्राय खायलाजों जायोबा थाय माने नाखौ बांसिन मोनजानाय जायो नालाय ओखायनो खायला जाबानो ना आननाय मोनजायो आरो जाबानो ना मोनजायो होनलायनाय बुस्थुआनो ना मावा बां जाथारो नालाय बुस ब्ला बिदि माने बिराद गोथ थाव जायो आरो माने गोखा थालायलाया आरो बेबायदि गोखा जानो लुुबैबा मोनजाया बिदि जायो आरो ओमफाय जोंहा ओ ना मारै हमनानै जायो होनबा जोंहा जेखाइजोंबो हमनानै जायो जोङो नाखौ जेखाइजों। गुरनानै लाना फैयो जेखाइजों गुरबा जोंहा नाल' मोन। बा दैनि गोबां बुस्थुबो जों मोनबोयो। जेरैहाय ना मावा ना फिथिग्रि ना गोरि नास जायफोरखौ मोनबोयो आरो लोगोसे माबा ओ ओ सिंखावरि। गांजेमा खांख्राइ
औ नोंथां औ।
मोनबोनो हायो आरो ओमफाय बेफोरखौ माने जेनोखि ना मोननायफोर बेफोरखौ जोङो मैथाजों बांसिन सिन जायो गरम बोथोरावहाय। बिराद मोजां, ओमफाय खांख्रायफोर मोननायखौहाय खांख्रायफोर मोननायफोरखौहाय जों- दोननानै अखानायैहाय फुङावथ' जोंनिया माने बे गरम बोथोरखा नालाय। बे समावहाय मानसिफ्रा फोथाराव हालौनो थाङो नालाय। हालावनो मानो बै समावहाय बेखौ। बाथोन खालामनानै ओंख थाम फुङाव जार मा होनो रेजेंगा जानाय ना मा होनो? बिदिनो होनोखोमा ब्रेकफास्थ टाइमावहाय जों बेखौ हैनाय जायो आरो । बेखौहाय खाम जों लांफानानै हैनाय जायो। बा न'आवाबो गावसोरबो जायो आरो, बे खांख्राइ बाथोनफोरजोंनो ओंखाम गोजां सोमजानानै जेरैखि माने बे समावहाय माने बाथोनफोर थायोबा ओंखाम गोजां सोमजानाया बांसिन गोथाव जायो नालाय नोंथां। बेबायदिनो जानाय जायो आरो। बे जोंनियावहाय। ओमफ्राय आरो सिंखावरिफोरखौ मोनबाथाय बेखौ सोरबाया मोनाफ्राव आराम एवनानै। सोरबाया बाथोन खालामो सोरबा बाथोन। खालामा बुरजा मोनोबाथाय बाथोन खालामा एसेबाथाय बाथोन खालामो।
औ।
जौ फोरजोंहाय मोनायावहाय आरामनो उन्दुनो ओंखारनायनि होननानै। आराम लोङो आरो बेफोरजोंहाय, खाजि खालामनानै बेखौ देनायफोर बाथोनखौहाय, आरो गांजेमाखौथ' मो नथिखायो नोंथाङा। गांजेमाखौथ' जों बाथोनसो जाखायो, आरो बिनि मो दोमनायाथ' आरो बुंनो नाङा। माने दराव दसरा नाया जेबो हाया बिजोंहाय बेनो हारसिंनो कभार खालामजोब थायो गांजेमा बाथोन होनबाथाय ओ दालि जहलबानो जाबाय बिनि बाथोनानो माने बेदरनिफ्राय बांसिन गुन ओइदिन खालिनि दिनाव नंङा होनबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ-नंगौ-नंगौ-नंगौ
दे गांजेमा सिंखावरि खांख्राइ बेफोरबायदि मोनदेर हमोना हमा जेनेबा
हमो नोंथां हमो नोंथां हमो जोंनिथिंबो माने जोंनिथिंबो दा जोंनिथिं दासिमबो ओ गामियाव आरो ना माइ गाय ग्रा दुब्लिफोराव दहला दुब्लि एसे गोथ थौ दैमा थाइफां दं आरोना नोंथां बेबायदियावनो बै थास' होनोना थास' बिसंफोरावहाय गांजेमाया बुहुत बिदै दैनानै थायो आरो
औ औ औ नोंथां औ
बिदैखौ गोजौआव नुयो बे थास' गांखं फुंङावहाय ओमफाय बिदै खौ जेब्ला नुयो माने गांजेमाया गोथौआव थायो आरो गाहाययाव माने औ बेबायदि थायो आरो जों थिं दासिमबो ओमफ्राय बेखौहाय बिदै बिदैनि सिङाव नायनानैहाय बे गांजे फोरखौहाय हमनानै लाबोयो आरो बेबादिनो मासे मोनबानो बुहुद गोजोन्नाय मोनो आरोना नोंथां गोथाव ना जानो औ बेखायनो नागिरनाय जायो आरो दासिम बो गांजेमाफोरखौ मोनो आरो जोंनिथिंबो आरोओ सिंखावरिफोरखौबो मोनो नों थां जोंनिथिं औ सिंखावरि माने ना लायनाय समाव बै दुब्लि बारियाव जोंनिजों खखा होनो खखा दुब्लियाव सायो आरो नोंथां
औ औ औ
ना सानायजों लोगोसे ओय सिं खावरि माखासे फिसा फिसा नाफोरजों लोगोसे बे सिंखावरिफोराबो नांफायो आरो
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ नोंगौ
बोनायजों लोगोसे बे सिंखावरि फोरखौबो बाल्थिंफोराव लखबनानै लाबोनानै बेबायदिनो ओ बाथोन देनानै जाफैयो आरो नों थां जोंनिथिंबो औ ओमफाय नै दाथ' दैज्लांनि सम गरम बोथोर बे समावहाय ओ दैमाफ्रा बुहुत अखानि बोथोरजों बहुत गिदिर गिदिर फैयो आरो दैमायाम बे दै फैनाय दै गेन्दा फैनायजों लोगोसे नाफोरा बुहुद गोजावबोयो आरो दे नोंथां ओमफाय बे बे नाफोरखौ हाय मोन माने जोंनिथिंहाय खाासिजाल सायोना फासि जाल होनो ना नोंथां जोंथिं ओ ओ औ बे पासियालफोरखौहाय साइ बेयाव सानानैहाय बेयावनो ओ ना एलेंगानो ना खान्दा थारा लान्दि नै बेफोर नाया माने फासियाव नांनानै थायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेखौहाय फासि फासियाव नांनाय नाखौहाय न'आव लानानैहाय बिदिनो मैथानो गरम बोथोराव फ्राय मैथाजोंनो जायो नोंथां जोंनिथिंबो औ औ ओमफ्राय बै औ थारालान्दिफोरखौहाय भाजाफोर एवनानै जायो आरो नों
नगौ नंगौगौथ नोंथां मोजां बर'फोरा जों जेरावबो एखे फ्रामैनो जायो नङा होमबा नों थां ओ जोंनि जानायफोरा माने जेरावि थाङा मान एखेखौनो मोनजायो आरो फ्रायानो औ आरो जोंनियाव नै बिदि समावहाय दा दै गोदान गोदान हाबनाय समावहाय जों खुसियाबो सायो नोंथां खुसियाबो मोनो आरो जों औ खुसिययाो मोनो जेरैहाय बोरसियावहाय एम्बौ हायनानै जो खुसिया गुदुं नागिरनानै बे सेरमायनाय नागिरनानै फिसा गुदुं नागिरनानै बेखौहाय गु दुंङाव सोहरनाय जायो आरो बे कौसानी य मा एम्बुखौहाय बोस्रायाव बोननायखौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला माने खुसिया जागोन बेखौ दसे सम मनाव लङो होग्रोनानै बेखौहाय बोख'नानै लाबोनाय जायो आरो फिसाखौहाय औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जा ओ लाबोनानै मोजाङै दै गुदुंङआव होसननानै बिनि फिलाखौ गारनो थाखाय जोङो दुमब्रु बिलाइ गोब्राखौहाय लानानै बेखौ बो स्ल'नाय जायो आरो माने बिनि फलाखौ गारनो थाखाय बिनि उनावहाय जोङो एवनानै जा सै आरो बेखौ जौजोंबो जायो ओंखाम जोंबो जायो जोबोर गोथाव जायो आरो सोरबा सोरबा खुमब्रा जोंबो जायोआरो अ अ अ आदसा नोंथां होमबा दिनै समाबो जाबाय जों एसेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ दे दे जागोन दे औ